ओ नों
खोनादोंना नोंथांङा
औ नोंथां खोनादों
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनागासिनो नोंथां
हेल' नोंथां
औ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों
नोंथांजों आं जाग्रा मुवानि सोमोन्दै फंनैसो खोथा सावरायलायनो सानदोंमोन जेरै नोंथाङा मा जाग्रा जानानै थायो माखौ जानो साबसिन मोनो आरो बबेखौ मोजां मोना
औ
खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा
औ नोंथां। जाग्रा मुवा जाग्रा मुवा बुङोब्ला जाग्रा मुवाया जाहैबाय जोंनि जिउ खुंनायाव मोनसे एंगार हायि बाहागो नङा होनबा नोंथां
खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा खोनादोंना औ नोंथां
नोंथाङा खोनागासिनो ना
मा बुंदों नोंथाङा
नोंथाङा खोनादोंना? हेल' नोंथां।
औ
खोनादोंना नोंथाङा। हेलौ हेल' नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा
औ
नोंथांजों आं जाग्रा मुवानि सोमोन्दै फंनैसो खोथा सावरायलायनो सानदोंमोन।
औ।
नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन। जाग्रा मुवा बुङोब्ला जाग्रा मुवाया जाहैबाय जोंनि जिउ खुंनायाव मोनसे एंगार हायि बाहागो बुहुमनि गासै जिबियानो थांना थानो थाखाय जाग्रा आदारखौ नांगौ जायो। जों मानसि हारिया गासै खौबो जाग्रा जिब हारियाव गोग्लैयो। मानोना जों मानसिया गोथां मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइनिफाय लानानै बिफां लाइफांनि रोदा बिलाइ आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारिनि जिबनि बेदरफोरखौ खौबो जायो। पे
नोंथाङा बेफोर ओंख्रिफोरखौ संनो रोंगौ नामा? खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा बेफोर ओंख्रिफोरखौ संनो रोंगौ नामा?
ओंख्रियाथ' ओंख्रि बुङोब्ला आङो दासिमाव गोबां रोखोमनि ओंख्रिखौ संबाय नाथाय माखासे संनो मोनजोबाखै एबा माखासे बर'फोरनि ओंख्रि जेरै अनला, सबाय, नारजि बेफोरखौ आङो दिनैसिम संफेरनाय जायाखै आरो नोंथां। ओ
औ
औ
दा नोंथाङा
हा
आंनिफ्राय माबाफोर मिथिनो लुबैदों नामा?
अ आङो नोंथाङा बेफोर ओंख्रिफोरखौ संनो रोंगौ नामा? जेरै मैथाजों अमा बेफोर बायदिखौ
औ रोंगौ नोंथां।
अ खोन्थानानै होनो हागोन नामा नोंथाङा आंनो।
औ नोंथां। मैथा मैथाजों अमाजों संनो थाखाय। जोंनो गिबियावनो। मैथा बिलाइ। आरो अमा बेदरखौथ' नांग्रोखागौ।
औ औ।
जों बयनाबो ओंख्रि संनायनि‌।
औ।
जों बयबो ओंख्रि संनायनि रोखोमा। गुबुन गुबुन जायो जायगा लायै जायगा बयहाबो। बयहाबो गावबागाव गोस बायदि संङो।
औ।
दा मैथाजों अमाजों बुङोब्ला आङो।
औ।
गिबियावनो मैथाजों अमाजों जग जगायनानै लाग्रोयो।
औ बेनि उनाव।
गिबियावनो सारायखौ
औ।
जानग्रोनानै लायो।
औ बेनि उनाव।
साराया गुदुं जायो अब्ला। बेयावहाय थाव एसे होनानै। जेब्ला थावा गुदुं जायो।
औ औ।
बे थावआव माखासे सामब्राम, बानलु। हानानै लानायखौ आङो। थावआव होसनहरो बेनिफ्राय। सिगां
औ।
सुनानै लानाय अमा बेदरखौ आङो।
औ औ।
मोनजासे एवनानै लायो।
औ।
बेनिफ्राय बे अमा बेदराव। जेब्ला अमाया। मोननायनि लामायाव फैयो अब्ला। बे मैथा बिलाइखौ होसनहरो। बेनिफ्राय। मैथाखौबो मोनजासे अमा बेदरजों लोगोसे आङो। खोबनानै दोननोसै बिनि। फ्राय जेब्ला बेनिफ्राय जेब्ला मैथायाबो। मोनो अब्लानो। मैथाजों अमाजों जा जाबाय
आरो नोंथाङालाय दालि ओंख्रिखौलाय संनो रोंगौना रोङा नोंथाङा?
औ रोंगौ नोंथां।
हा
रोंगौ नोंथां।
अ खोन्थानानै होलाय नोंथां।
औ दालियाथ' गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो।
औ औ
गासैखौबो आङो एखे रोखोमैनो संनाय जायो। सिगां मोनसे रोखोमनि दालिखौ सुनानै लाग्रोयो
औ औ
बेनिफ्राय सुनानै लाखांनायनि उनाव आङो दालि ओंख्रिखौ बांसिन कुकाराव संनाय जायो बेनिखायनो सिगां खुकारखौ अरावहाय जाननानै लाग्रोयो बेनिफ्राय जेब्ला खुकारा गुदुं जायो अब्ला बेयावहाय थाव गुदुं खालामग्रोनानै बेवहाय सामब्राम आरो बानलुखौ होसनहरो
औ
बेनिफ्राय सामब्रामखौ एसे एवनानै लानानै बेयावहाय आङो दालिखौ होसनहरो सुनानै लानाय दालिखौ
आ
बेनिफ्राय एसे एवनानै लानानै बेवहाय एसे दालि लोमजासे दै होनानै हरो आरो कुकारनि खोबग्राखौ खोबनानै
औ
खनथाम बा खनब्रै
खोनायासै नोंथां।
औ नोंथां। बे दालिखौ खनथामबा खनब्रै गाबहोनानै उनावहाय
दसे दोनथ'नानै जेब्ला कुकारनि खोबग्राया गेवो अब्ला बेखौ मोजांङै अराव गोदौहोनानै दसे उनाव जेब्ला गासैबो बिनि थावनाय जेरै संख्रि खम जादोंब्ला संख्रि हरनानै जेब्ला जाजानाय बायदि गोथाव जायो अब्ला
खोनायासै नोंथां।
औ नोंथांङा खोनादों ना